नोंथाङा फ्रि दङना नोंथां? औ नोंथां फ्रि दं। औ नोंथां। आं दा नोंथांजों जेनाखि ओ मबाइल मबाइल फन बेनि सोमोन्दै बा बे आइ बेयाव एसे सावरायनो होननानै नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
ओ औ नोंथां दा नोंथाङा बेनि सोमोन्दै मबाइल फननि सोमोन्दै ओ एसे बुंना होनो हागोन नामा नोंथां?
अ हागोन नोंथां।
औ।
मबाइल फन नङा होमबा नोंथां मबाइल फन होनना बुङोब्लाथ' जोङो दिनैनि दिनाव न'खर न'खर बा जेसेबां सुबुं दङ नङा होमबा नोंथां न'खरसेयाव बे नखर न'खरफ्रोमबो गंफा गंफा मबाइल दं होननानै बुंजायो दानि दिनाव नङा होमबा नोंथां आरो सोरनावबा सोरनावबाथ' गंनै गाहाम लानायखौ नुबावो नङा होमबा नोंथां दा बेफोर मबाइल फना
औ नोंथां ओ मोजाङावबो बाहायजायो बा गाज्रियावबो बाहायजायो नोंथां नंगौ मानो होनोबा
जोङो मोनफ्रोमबो बुस्थुखौनो बुंनो थाङोब्ला नङा होमबा नोंथां जों मोजाङावबो बाहायनो हायो आरो गाज्रियाव बाहायनो हायो जों जुद जुदि मोजां साननानै बाहायोब्ला जों जोंनि गावनि नांगौ खामायफोराव बाहायनो हायो नंङा हो नो नोंथां जेरै जों मबाइलनि गेजेरजों ओ खौरांफोरखौ थाब थाब मोनो नङा होमबा
नोंगौ नोंथां।
औ आरो जों जेराव दङ नङा होमबा नों थां जों बेनि लकेसनखौ नुनो हायो जोंनि दुंथाइफोरखौ जों नायनो हायो आरो जेनेबा मा होनना बुङो अवेदार नङा होमबा नोंथां अवेदारफोरखौ जों नायनो हायो गाबोनफोर अखा अखा हागोन नामा बा समफोर अखा हागोन नामा बा गा साननैसोनि उनाव बोथोरा माबायदि जागोन जों बेफोरबायदिखौ नायनो हायो नङा होमबा नोंथां आरो जों इन्टारनेटनि गेजेरजों मबाइल थ्रुयै नायनो हायो नङा होमबा नोंथां इन्टारनेटफोराव जोङो गोबां ओ गुबुन गुबुन हादोराव मा जादों नङा होमबा नोंथां बा गुबुन-गुबुन रायजोफ्राव मा जादों ओ बा गुबुन-गुबुन रायजोफोरनि थांना थानाया माबायदि जारिमिनफोरा माबायदिमोन बिसोर निया बेफोरखौ जोङो गु मबाइलनि गेजेरजों गुगोलफोराव सार्च खालामनानै नायनो हायो नं
हायो नङा होनबा नोंथां
आरो जों जेरै इउटुब नङा होमबा नोंथां इउटुब इन ओ जेनेबा फेसबुक नङा होमबा नोंथां बेफोरनि थ्रुयै जों मबाइलनि गेजेरजों रां आरजिनो हायो नङा होमबा नों थां आरो दिनैनि दिनाव जों नुनो मोनो जोंनि नि गोबां सुबुंफोरखौनो नङा होमबा नोंथां सोरबा ब्लगार सोरबा ओ मा होनना बुङो नोंथां ओ डिजिटेल क्रिटर बा बा सोरबा गोबां बायदि रोखोमनि मा मा ओ क्राइटेरिया लायै लायै नङा होमबा नों थां मानसिफ्रा भिडिअ' बानायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो दिनैनि दाना दिनैनि समाव ओ गोबां सुबुंफोरखौनो इउटुब बा फेसबुक बा मबाइल नि गेजेरजोंनो रां खामायनायखौ जों नुनो मोनो नोंथां। थारैनो ना नोंगौ नोंथां औ आरो जेरै गोबां दंबावो नोंथां ओ जों मबाइलनि गेजेरजोंनो जोंनि नांगौखिनि गियानफोरखौ जों आरजिनानै लानो हायो नोंथां दिनै ओ गोबां समावनो जेनेबा नोंथां जों खोनानो मोनदों नङा होमबा नोंथां आरो नुनोबो मोनदों जों लकडाउन जेब्ला टु थावजेेन नाइनटिन टुवेन्टियाव लकडाउन जादोंमोन नङा होमबा नोंथां बै समाव स्कुलफोरा बन्द' जादोंमोन नङा होमबा नोंथां जों लामा सामा ओंखारनो हायामोन बे समाव मा जायोमोन जोंनि फरायसाफोरा जोंनि फिसाफोरा बा जों जाय फरायसा सुबुंफोर फरायसाफोरा फरायसुलिखौ नङामोन नोंथां बिथां बेफोर उन्दै फिसाफोरा मा खालामदोंमोन न'आव थायै थायैनो मबाइलनि गेजेरजों अनलाइन क्लास लानाय जों बेफोरखौ नुनो मोन्दोंमोन नंङा होमबा नोंथां दा बेफोर मबाइल फोरनि गेजेरजोंनो जानाय होननानै जों बुंनो हायो नंङा ओम
नंगौ नोंथां
आरो बिदिनो नोंथाङा आरो गोबां दब जेरै जों मबाइलफोरखौहाय मोजां खामयाव बाहायो ब्ला मोजां मोजां गियान आरजिनाय बा सोलोंनो मोननाय खामायाव जोङो बाहायनो हायो नंङा होमबा नोंथां औ नोंथां आरो गोबां दंबावो नोंथां आरो आरो मोनसे खोथा जों जों मबल गाज्रि खामायावबो बाहायनो हायो नङा हबा नोंथां जेरै जोङो
गाज्रि खामायाव होनना बुङोब्ला जों गोबांनिटारेटफोराव बायदिसिना जेनेबा
माबाफोरखौ नुयो नङा होमबा नोंथां जोङो सार्च खालामबानो मोनो नालाय नङा होमबा नोंथां दा बेफोर फोरखौहाय जोङो बांद्राय उन्दै मानसिफोरखौहाय बाहाय होयोब्ला नङा होमबा नोंथां बिथांमोना मा उन्दैफोरा मा जायो मबाइलफोर एडिक्टेड जायो नङा होमबा नोंथां
नंगौ नोंथां मबाइलफोरावनो थाबाय थानोसै उनाव मा जानोसै बिसिोरनि ब्रेनफोरा नङा मान दां ब्रेनफोरा बिसोरनि मेगनफोरा गाज्रि जानोसै मबाइल' मबाइल नायग्रा जानोसै अखबा थां भिडिअल' नायनाय बा मबाइलल' सेरनाय बेफोरबायदि मोनसे एदिक्टेड जायो आरो बेफोरबो जोंनि थाखाय मोनसे हानि होनना मोजाङै जोंनि मानसि मानसिफोरा बेफोरखौबो नायनांगोन बिमा बिफफोरा बेफोरखौ नायनांगोन मबाइलखौ समाव मोजां मोनो
बाहायदों होननानै साननो हा
साननो हाया नङाोंथां गाज गाज्रियावबो बाहायनो हायो औ दा बोथोर नायै सम नायै जों मबाइलफोरखौ बाहायनांगौ आरो न' मोननोथ' दा नोंथाङाबो मबाइलनि सायाव मा फोरमायनो सानो अननानै एसे फोरमायदो नोंथां औ जागोन नोंथां दा जोंहा नुनो मोनदों आथि खालाव नोंथां मबाइल फना जोंनि थाखाय मोनसे नागारनो हायि लोगो बायदि नङा होमबा नोंथां दा जोंङो ओ गोदो गोदायनि समाव जोङो ओ मबाइल गैया मबाइल गैयि समाव जोङो माने गाव गावनि आंगो सुबुंफोरजों लोगो लोगोफोरजों बिमा बिफा बिदा बिनाव फंबायफोरजों जोङो माने रायजलायनाय समखौ बारहोन होयोमोन नाथाय आथिखालाव जोङो नोंथां सानसे जोङो मबाइलजोंनो गोसोबा थानोबो हायो। नंङा होमबा नोंथां
औ थारैनो नंगौ नोंथां
ओ मबाइलजों मबाइला जोंनि थाखाय माने जोंनि जिउ खांनाय समाव माने जोंखौ जोबोद हेफाजाब होबोदों। बे सैथोखा नंङा होमबा नोंथां जेरै जोङो दााबायदियाव जोङो दिल्ली मुम्बाइफोराव थानाय सुबुंफोरनो जोंनि जायगानिफ्राय खबर लाहरनांगौबा नङा होमबा नोंथां जों मोनसे ओ माबानि सोमोन्दै ओ मेसेज हरनानै जोङो नोंथांनो मिथिहोहरनो हायो एक सेकेणडनि गेजेरावनो जों बे जों हरनाय जेनाखि दैथायहरनाय जेनाखि मेसेज सहै से सेकेननि गेजेरावनो नङा होमा नोंथां लोगोसेनो जोङो कल बा फन खालामनानैबो जों रायलायहरनो हायो नङा ओमबा नोंथां माने बेफोरबायदिनो जोङो जोबोद मानि सुबिदाखौ होदों आरो मबाइल फना लोगोसेनो जोङो लेखा फरा फरायनायावबाबो जोङो म गुगोलाव गुगोल बा चातजिपिटि क्रपफोराव जोङो ओ सोंनानै फरायनो हायो नङा होमबा नों थां मबेइलनि माबाजोंहाय औ जों माबाफोर मोनथिनो लुबैदों माबा फोर ओ मा माजों मा दाजाबबा मा जायो बेफोरखौ जों सोंनोबाबो माने ओ बेवहायनो हाजोबो आरो मबेइलजों माबायो
औ नंगौ नोंथां
दा मबाइला जोंखौ मानि बेफोरबायदिनो गोबां मदद खालामबोदों जेब्लानिफ्राय ओंखारदोंमोन जेरै मबाइलावथ' गोबां मुंनि गोदान गोदान कम्पानि गोबां दङ' नङा होमबा नोंथां जेरै एन्ड्रइड आरो ओ आइफन बे मोननैयाव बेयाव रानदों फनखौ‌ नङा होमबा नोंथां ओं आइफना आइफन आलदा थाखायो आरो एन्डरयदआ एन्दरयदा नाथाय एनड्रयडआव गोबां मानि मुंनि माबाफोर मबिल फनफोर दं आरो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
दा बिदिनो जोंहा मबेलनि माखासे जेनाखि जों मोननो हानाय माखासे हेफाजाब बा बेनिफिटस बेखौ जोङो रायखांनांगोन नङा ओमबा नोंथां दा जोङो मबेलनिजोंनो जोङो मबाइलावनो जोङो गोबां माने फांसनसफोर दङ' आरो जायखौ जोङो माबा गोदान गोदान एपफोर डाउनलड खालामनानै जोङो गोबां ओ दस्रा दस्रा खामानिखौ जों मावनो हायो आलादा आलादा खामानि मबेलनि जेरै वार्क फ्रम हम नङा होमबा नोंथां
औ थारैनो नोंथां
अनलाइन जेरै जुम मिटिं नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां औ खोनादों नोंथां
औ बिदिनो जोङो अनलाइन जों मिटिंबो खालामनो हायो गोजान गोजान जायगायाव जिरायनानै जोङो बेफोरखौ बेफोरबायदि सावरायलायनो हायो ज' नो नङा होमबा नोंथां औ बेफोरनो गुगोल मिट बा जुमफोरजों एपफोर डाउनलड खालामनानै जों बेफोरबायदि ज' मिटिं खालामलायनो हायो सावरायलायनो हायो डिसकास खालामनो हायो दा बेयाव नङा आरो गोबां दं मानि मबाइलनि जेनाखि जोंखौ मानि जोंनो हे होनाय हेफाजाब बेखौ जों माने बुंनानैनो फोजोबनो हाया नोंथां गोबां
औ नंगौ नोंथां
औ जेरै जोङो ओ सानफ्रोमबो गावनि जेनाखि आंगो सुबुंफोर बिसोर जोङो फन रायलायनो हायो सान फ्रोमबो दुखु जायोबा नोंथाङा नोंथांनि लोगोनाव कल खालामनानै दुखुखौ फोरमायहरनानै मानि ओ दो रानलायनानै लानो हायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
आरो जोंहाथ' मबेइलनि जेनाखि हेफाजाब बेफोरो ओ बेफोरखौ मोननानै माने जोङो दा ओरैबायदि माबे गोरलै जाबाय जोंहा खामानिफोराव जुदि जोङो अबावबाफोर ओ इमारजेन्सियाव जोङो माबाफोर ओ खामानि मावनो थांदोंबा हथात जोङो जुदि बै जायगायाव सहैनो हालाबा बेखौ जोङो से सेकेण्डनि गेजेरावनो मेसेज हरनानै बा फन हरनानै जोङो खिन्थाहरनो हायो नङा होमबा नोंथां। दा जुदि जों थांनो हाया होननानै जेनेबा हथात बेफोरबायदि जाब्रदोंबा लामा द था फोरावहाय जों बेखौ मेसेसखौ हरनोबा खिन्था हरनोबा जों फन गैया अब्ला जों माजों खिन्थागौमोन नङा होमबा नोंथां। बेनो नोंथां जोंनो होनाय माबाखौ ओंखायनो जोङो मबेइलनि जेनाखि जोंनो होनाय जेनाखि माबाफोर हेफाजाबफोर बेफोरखौ जोङो माने बुंनानै फोजोबनो हाया आरो। आरो बे थाबाय थागोन थानांगौबो नङा होनबा नोंथां। मानो होनना बुङोब्ला नोंथां बुंनाय बायदिनो नोंथाङा जेरै मोनसे जिनिस बा मुवा बेसाद दिहुनोबा बेयाव मोजां आरो गाज्रि फारनैबो थाखायो खिन्थु बे याव मालाबाबो गाज्रि थाया बेखौ जोंसो माने गाज्रियाव बाहायो नङा होमबा नोंथां। गासिबो मुवा बेसादानो माने फा-फा-फारनै बिथिंजोंबो मोनसे नङा मोनसे थाखायो नङाबा बेखौ जों फारनै बिथिङाव बाहायो। खिन्थु मुवाया मोनसेल नङा होनबा नोंथां। जेरै जोङो मैगं थाइगंखौहाय जुदि जोङो ओ मुलि होनानै माने आं बिदिन्थि होदों नोंथां। जोङो मैगं थाइगंखौ हासार बरहा बा मेडि बाहायनानै जोङो नोबो हायो जेबो होआलासेबो जों बेखौ जानो हायो नङा होमबा नोंथां। अब्लासो बेनो जों मुलि बासिमायालासे जायोबा जोंनो थाखाय मदद जागोन। जुदि जों मेडिसिन बाहायोबा जोंनि देहाया खहा जागोन नङा होमबा नोंथां। दा बिदिबा नोंथां जोंहा स माबो जाबाय नङा होमबा नोंथां। औ जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम दे। नोंथां दे गोजोन्थोंसै औ।
औ दे नोंथां।